हेलौ नोंथां औ खोनादों नोंथां औ खोनादोंना नोंथांङा
खोनादों नोंथां खोनादों आं नोंथांखो नोंथांखो मोनसे बाथ्रा सोंनो सानदोंमोन नोंथां।
औ सोलोंजागोन नोथां सोंजागोन औ सोलोंजागोन।
माने आथिखालाव बेफोरबायदि माने नोंथाङा एसे मिथिंगायारि जेरै मिथिंगायारि जाब्रबथाय जेरै दैयानो जा जे बांग्रिं मावनायानो जा जे दैबानानि खहा बेफोरबादि बारहुंखानि खहा बेफोरबादि माबा मिथिंगानि जानाय मा बेफोरबादि जाब्रबथाया सुबुंफोरखौ माबोरै माने गोहोम खोख्लैयो गाज्रि गोहोम खोख्लैयो बेफोरनि बागै एसे सुंद' फोरमायना होना हागोन नामा नोंथां।
औ औ हागोन दा जोंहा मिथिंगाजों जाब्रबनाय बायदि रोखोमनि जेंना बुङोब्ला जोंहा बायदि रोखोमनि मिथिंगानिफ्राय जेंना जानाय होनोब्ला जोङो जेरैहाय दैबानाखौबो जों होनजायो जेरैहाय जों जोंहा दै अ गोबां बिबांनि औ गोबां बिबांनि अखा हानायनि जाहोनाव जोंहा दैमा दैसा हा खर हाला बिलो निजोराफोरा लोमस्रावनानै जोंनि जा गामि ओनसोल जोंनि जायगाफोराव गोबां जेंना एबा खहा खालामनायखौ जों नुनो मोनो जेरैहाय जोंनि सुबुं माहारिनि जा ओ आबाद फो थार न' बां थाग्रा खुलि जेरैहाय जिब जुनार बायदि बायदि रोखोमखौ हुखालांनायजों लोगोसे जेरैहाय हाग्रानि बायदि रोखोमनि जिब जुनारफोरनि जा थानाय जायगा बै थानाय जायगाफोरखौबो लोमस्राव होनानै म बहा थागोन बहा मागोन खालामामनायखौ जों नुनो मोनो। बायदि रोखोमनि जेंना दैबानानि गेजेरजों जों जानायखौ नुनो मोनो। जेंना जेंसानि गेजेरजों जोंहा हा खुर खानाय दंफां खुरखाना लांनाय बायदि ना औवा बागान खुरखांना लांनाय बायदि बायदि रोखोमनि जों जेंना एबा खहाखौ नुजाथिनायखौ जों दा बेनि बेलायाव जोंहा आरोबाव नुबावो जेरैहाय जोंहा मिथिंगायारिजों नुजानाय जेंनाफोर होनोब्ला जोंहा हाग्रा खामनाय हाग्रायाव अर खामनायखौबो जों नुनो मोनो नङा होमबा। जेरैहाय जोंहा नुनो मोनो ओ गोबां गोबां एबा गोबां दुंहावनायनि जाहोनाव जोंहा हाग्रामायाव अरखांनायखौ जों नुनो मोनो हाग्रा बारियाव जायनि जाहोनाव जोंनि उम जिब जुनार दाउमा दाउसाफोरा खामथारनानै गोबां खहा जानायखौ जों नुनो मोनो बेनि गेजेरजोंनो जोंहा जा हाग्रामायाव अर नांनाय बे अर नांनायनि जाहोनाव जोंहा ओ बै अरा फैयै फैयै फैनानै जोंनि सुबुं माहारिनि जा आबाद खालामनाय आबाद खालामनाय बे आबाद फोराव नांफैनानै जोंनि आबादखौ होननायखौ जों नुनो मोनो जाय आबादाव अर नांफुबैनानै जोंनि आबाद एबा जोंनि औवा बागान बायदि बायदि रोखोमनि बागानफोरा खामनानै जोंहा गोबां बिबांनि ओ रांखान्थि बिथिङाव खहा जानायखौ जों नुनो मोनो। दा
औ थारैनो
औ औ दा बेनि बेलायाव होननानै बुङोब्ला जा जोंहा औ औ जा अन्थाइ गोलैनाय अखा हायोब्ला जोंहा अन्थाइ गोलैयो नालाय दा अन्थाइ गोेलैनायावबो जोंहा गोबां रोखोमनि गेदेर गेदेर अन्थाइ गेलेनाय नुयो जेरावहाय जोंहा बे अन्थाइ गेलेनायावबो जोंहा गोबां बिबांनि खहा जानायखौ जों नुनो मोनो जेरैहाय जोंनि सुबुं माहारिनि थाग्रा खुलि जाय न ननित सिं बायदि बायदि खौ जोङो गब्लं होनायखौ नुनो मोनो बेनि गेजेरजोंनो औ जोंहा बायदि रोखोमनि खहा जानायखौ नुनो मोनो जेरैहाय दुब्लि फोथाराव जोंहा मोसौ मैसो होना दोनोबब्ला जा मोसौ मैसोनि सायाव गोलैनानै जोंहा बैसोआ बायदि रोखोमनि जोखोम जानायखौ जोङो नुनो मोनो औ बेनि लोगोसे आरो लोगोसे जोंहा आरोबाव नुबावनो मोनो जेरैहाय आबाद फोथाराव जों बायदि रोखोमनि आबाद मावो आबाद मावनायनिफ्राय जा मोननाय फसल बै फसलफोर खौबो जोङो बै अन्थाइफोरा आ गोलैनानै बै फसलखौ गाज्रि एबा बायदि रोखोमै ओ गाज्रि जानायखौ जों नुनो मोनो बेबादिनो जोंहा मिथिंगायारिजों जानाय जा जाब्रबथाय बै जाब्रबथायजों जोंहा मानसि आरो ओ जिब जुनारफोरनि गेजेराव गोबां खहा खालामनायखौ एबा गोबां खहा लाबोनायखौ जों नुनो मोनो। दा बेनि बेलायावनो जोंहा बुङोब्ला जोङो गोबां अखा हानायनि जाहोनाव जोंहा ओ जोंनि जा फोथार बे फोथारफोराव ओ दै लोमनानै जोंहा आबाद फोथारफोरा आं खहा जानायखौ जों नुनो मोनो बेजों लोगोसेनो जोंहा गोबां अखा हानायनि गेजेरजों एबा गोबां अखा हानायनि जाउनाव जोंहा ओ जिब जुनार दावमा दाउसा एबा न' बां बायदि बायदिफोरा गोलोमस्रावनानै जोंहा थानो जायगा गैयिखौ जों नुनो मोनो बेनि गेजेरजोंनो गोबां अखा हानायनि जाहोनाव जोंहा ओ लामा‌ सामा दालांफोरा हामा जानायखौ जों नुनो मोनो गाज्रि जानायखौ थांलाय फैलाय बिथिङाव एबा हान्था मेलानि बिथिङाव जोंहा गोबां अखा हानायनि जाहोन नाव ओ जोंनि खहा जानायखौ जों नुनो मोनो मानो होनोब्ला आ लामा हामा जायोब्ला एबा लामा ओम ओम जोंहा गोबां रोखोमनि थांलाय फैलाय खालामलांनो जेरैहाय फरायसाफोरनि बिथिङावनो नायनो थाङोब्ला फरायसाफोरा नांगौ बायदि समाव जों सहैनो हायैखौ जों नुनो मोनो थिग बेबायदिनो बायदि बायदि रोखोमनि जेंना जोङो औ मिथिंगायारिजों सोमजिनाय ओ बायदि रोखोमनि जेंनाफोरखौ जों ओ भुगिनानै गोनां जायो जोंनि सुबुं माहारिनि जिउआव थिग बायदि बायदि रोखोमै जोङो ओ नुनो थाङो आरो आथिखालबो नुबोगासिनो दं जोंनि जा ओनसोल एबा जों बायदि बायदि ओनसोलाव नुबोगा सिनो दङ गोबां बायजो जेंना नुजाथिनायखौ। दा नोंथाङाबो मिथिंगाजों जा सोमजिनाय जा सारन थाय, बारहुंखा बायदि बायदि रोखोमनि बारहुंखा आरो बेजों लोगोसे बांग्रि मावनाय बेफोरनि सोमोन्दै आं एसे फोरमायगोन होनना आं मिजिंथिनाय थाबाय।
औ नोंथां थारैनो ओरैनो मिथिंगाजों खोनादों नोंथां ओरैनो मिथिंगानि जों सोरजिनाय बेफोरबायदि जि मिथिंगानिफ्राय सोमजिनाय बेफोरबादि जाब्रबथाय बेफोरबादि जाब्रबथाय बुङोबाथ' जों बाग्रिं मावनायाबो मोनसे जाब्रबथाय मोनसे।बांग्रि मावनायावबो दिनै गोबां खहा नुनो मोनदों। दिनै बांग्रिं मावनायनि जाउनाव ओम गिदेर गिदेर थाउन सोहोराव बेफोरबायदिनो‌ गिदिर गिदिर बिल्डिंफोर खौ माने सिफायनायखौ जोङो‌ नुनो मोनदों नोंथां हा गाव ख्लानाय बायदिसि दा हा गावनाय बेफोरखौ जोङो नुनो मोन‌ नोंथां गोबां माने नों नोंथां बेफोरबायादिनो गोबां माने गोबां माबानायनि गेजेरजों बेफोरबायदिनो बांग्रि मावनाया मोनसे जोबोद माने गेदेर ख'हा खालामो सुबुंनि बेफोरनि जाहोनावबो ख'हा खालामो नोंथां माने दै बानायाबो दिनै दै बानायाबो जेरै बे आबाद माइ फोथारावबो जेरै आबाद गायखानाय बायदिसिना आबाद मावखानाय बायदिसि‌ ना गा माइ आबाद बायदिसिनाफोरखौ जेरै हरखाबैनो फैनानै बेफोरबायदिनो बुखारला बायदिसिना ग'ब'होनाय जों नुनो मोनो नोंथां बेफोरबादिनो साब्रुनाय जेरै बारहुंखा बारहुंखा बा-बारहुंखा बारोब्लाबो बेफोरबादिनो न' बां बुखारनायखौबो जोङो नुनो मोनो गोबां माने गामि ओनसोलनि बायदिसिना गामि ओनसोलानो जा बायदिसिना सोहोरानो जा बेफोरबायदिनो बिफां लाइफांनि दालाय बुस'नानै गालांनाय बेफोरबायदिनो गय आबाद बायदिसिना आबाद धंस' खालामनाय जोङो बारहुंखा बारनायावबो गोबां माने बेफोरबायदिनो खहा लाबोनायखौ नुनो मोनो नोंथां। नोंथाङा मायबा बुंनो सानदोंमोन नामा?
औ औ ओ नोंथांनाव आं मोन से सोंथि सोंबावनो सानदोंमोन ओ जा आ सारन्थाइ गावनाय बेनि ओ बागैनो नोंथांआ एसे फोरमायनो हागोन नामा माबादियै मा गोहोम गो ग्लैयो
ओइ सारअन्थाइ गावनाया नोंथांनो औ नोंथां खोनादों। सारअन्थाइ गावनाया मोनसे मोनसे ओरैबादि मोनसे माने बियो मिथिंगानि मोनसे जाब्रबथाय जाय मोब्लिबारि गोहो बायदियै बेफोरबायदि गिख्रु थाव थारैनो जोबोद गिख्रुंथाव बेनिफ्राय जों माने सारअन्थाइ गावरायनायनिफ्राय जोबोद माने जोङो सांग्राङै थानाया जोबोद गोनांथार मानोना जेरै लायेन मो सारअन्थाइ गावनाय समाव जोङो मोब्लिबनि सुइसफोर खौ जों बन्द' खालामनाया गिबियावनो नांथार बायदिसिना मोब्लिबारि बेसाद जों सानअन्थाइ गावनाय सम समाव मोब्लिबारि बेसाद बाहायनाया मोजां नङा नोंथां मानो होननानै बुङोब्ला बै मोब्लिबारि बेसादखौ बाहायनाय समाव बेफोरबायदि सारन्थाइ फैयोब्ला बेफोरबायदि मोब्लिबारि बेसादा माने सर्ट खालामनानै माने बेफोरबायदिनो फि-फिनजाथाइ जानानै माने बेफोरबादिनो गाज्रि सुबुंनियाव गाज्रि गोहोम खोख यो एसे ब्रोद खोनादोंना नोंथां? खोनादोंना नोंथां? बेबायदिनो गोबां माने खहा लाब खोनादोंना नोंथां? सार
औ